हेल' औव नोंथां? मोन खोनायाखै नोंनिखौ टावार नांङाखैय नोंना
खोनाबाय ना
औ दासो खोनादों
बाय
जों मानि सायाव रायज्लायबा मोजां जागोन औ औ-
ए स्ल'जाबाय नांब्रोद नांङाब्रोद र' र'
ओदस दासो खोनादों दासो
खोनाबायना एबार?
औ खोनाबाय।
दा बिदिब्ला नोंथां जों दिनै मानि सायाव सावरायनो लादों?
उम सावरायनायाथ' मानि सायाव सावरायदों
ओ
खैथाय नोंथां
जों माबोरै औ खोनाबाय।
दिनै मानि सायाव स औ औ दे फोरमाय?
जोङो बिजनेस मावनायनि सायाव सावरायबा एसे मोजां जागोन नामा?
बिजनेसनि औ दे होनबालाय नोंथाङानो जागायग्रो
औ इन्टारप्रिनारशिप
औ
जोंनाथ' बिजनेस मावनाय होनोब्ला थारमाने बायलाय फानलाय खालामनायल' नङा दस्राबो दङ अनला आजिखालिथ' मेल्ला थाबाय दिडिजिटेल मारक केट जेनेबा अनलाइननिबो थाबाय अनलाइनायावबो बिजिनेस खालामनो हायो। अफलाइनावबो खालामनो हायो मेरला दं आरो आजिख नों बेखौ खालामनो होनोब्ला नोंनाव केपिटेला थाखानांगोन आरो थारमाने एसे फैसाया थाखानांगोन होनबासो जागायनो हागोन। मार जागायनायनि सिगां सोलोंना लाग्रोनाया मोजांबो आरो नों फैसा लु होबाथ' जायाना नोंनाव प्लान्स गैखायाबा सेथेजिस गैखायाबा सलिहैनाय नङा आरो बे नों बेयाव बिराद खस्थ' आरो गो नों बेखौ बिराद खस्थ' खालामनानैसो माबानांगोन। खेनसेनो जेनेबा फैसा होबाय खेनसेनो प्रफिट जाबाय। होमबाथाय जालांबाय थाबाय बिदि नङा आरोखिना ओरैबायदि न गोसो होथाब मोन आरो जेन'बा साख्रिफ्रा जेन'बा साख्रिफ्राथ' मावबानो मासे मासे फैसा मोनो बेथ' बिदि नङा। बेना थारमाने फिक्स रेभिनिउ नङा आरोखिना फिक्स प्रफिटबो नङा। एखमबा जालायबाय एखमबा गैलालाय ओमफाय बिदिनो लास लासै लासै देरलांबाय थायोब्ला उनाव गावबा गावनि टिम बानायनो थाबाय जेनेबा नों नोंना मोनसे ब्रेन्ड बानायदों माने बे कम्पानि खालामनो हाबाय बे कम्पानियाव नोङो बिदिनो टिम बानायनानै मा नोंहा बे सेटेल जाहैनाय बादि जाबाय आरोख से ओरैबादि
बेजोंनो माने माने मोनसे जेनबा ओ कम्पानिफोर खुलिनानै माने नोंसे मोनसे ब्रेन्ड बानायनानै आरोना नोंनि प्रडाक्ट बानायनानै जेनेबा उनावहाय इयो ग्रथ जाहैबा जेन'बा कम्पानिया ग्रथ जायोबा ओरै ओरै ओरै ओरै माने ओ नोंनि गुड्स प्रडाक्टफोरखौहाय नोङो ओरै हरलाय ओरै मालाय ओरै लाबोलाय बिदिया खालाम खाबाय आरो सापलाया नोंना इनक्रिस जाबाय बांनाय जो बांबाय आरै मानसिफोराबो बायनो हमबाय बिदि। जिनिसा बिदि जायो।
नों बिनस आरो नोङो बेबायदिखौ बुङो जेन'बा प्रदाक्टफोरखौबो कुवालि टि गोनां खालामनांगोन जाहाथे कास्टमारा जाय होदों उम
औ कुवालिटिया ओरै जानांगोन जोंना मानि ओ प्राइस आबो बांद्राय जानाङा
बिनि मे जेन'बा मिनिमोल प्रडाक्टजों प्राइसजों मिलायनाय जेन'बा कास्ट'मारा सेटिसफाइ जानाय
औ मानि बाय बायखांनायनि उनाव डायरेक्ट जाहाथे रिग्रेट फिल फैया ना?
उम बिनो देरलांबा थाबा मोजां जायो नोङो आर नों कम्पानियाबो गिदिर जाहैबा उनाव बिदिनो जबफोरबो होनो हायो मानसि फोरनो होमबा जोंहा उम होनबा जोंहा कान्ट्रिनि थाखायबो एसे मोजां मा मावनाय जाबाय
औ माबा आन एप्लइफोरखौहाय चान्स होनाय जाबाय आरोना
उम
दा बिदि बे नोंथां होननाय बादिथ' मोजाङानो दा बिदि जानो हायोबालाय जों जोंनि बिजनेसनि टारगेटखौ जुदि ग्रथ प्लानफोरखौ जों मोजां बानायनो हायोबा जेरै दा बुंनायबादि हायोबा आरो जोङो
बिदि होननायजोंल' जानाय नङा जों एक्सन लानांगोन आरो जों मावनांगोन खस्थ' खालामनांगोन
औ प्लाानल' खालामबाबो जाया नालाय
औ बेवहाय माखासे ओ साननांगौनि बाथ्रा दं बेवहाय होनै होननाय जोंल' जाया बेबाय आरो नों खस्थ' खालामनायजोंबो जाया एसे ओ खर'बो बाहायनांगौ जायो जाहैबाय बेवहाय
उम
साननाय सानै हनायै एदम ओरै खालामबा ओरै माबायदि जागोन माबोरै जागोन फार्स्आवथ' जोङो ओ जोंनि हबा फार्स्टआव मा जाग्रोनांगोन माब्ला समावथ' मा जायो बिजनेसाव मिथियाना माबलाबा खेबसेनो लस जायो खेबसेनो एकदम जाबाथाय जाबाय ओ बिदि प्रफिट जायो आरो दा जोङो एसे लस जानाय टाइमफ्रावबो जों रिग्रेट जानांनाय नङा आरोना इसे गावखौनो हमथाना लाखिनांगोन
उम जोंना सिगां तारमाने ओरैबायदि जानांगौ जे औ थारमाने जोंखौ सिनायनाय जों मा खामानि मावदों जेन'बा जों मा सार्भिस प्रभाइद खालामदों बेयाव जोंखौ सिनायनाय एकसोर अमुगा बि बिजनेस जेन'बा बे उमुगा बिदि सार्भिस प्रभाइद खालामो बे उमुग उमुग बेबायदि आरो नङाबा जोंना जेनेबा प्रडाक्ट जोङो जों प्रडाक्ट फाननो नागिरदों बा बे प्रडाक्टआव ओरैबायदि ओरैबायदि जों बिदियाव खामानि मावग्रनांगो जों जोंखौ सिनायनायनि होमबासो जोंना बारायगोन आरोखि ना
उम ऐनो जेनेबा सापस हमना लादो नों मोनसे माबा ओ प्रडाक्ट बानायबाय उम बेगफोरनि बा बेग मा होनो जेरैहाय स्कुल बेगफोर ओ किदस बेगफोर न'आ बानायबाय नोङो जेनेबा आ ब्रेन्ड बानायबाय नोंनि ओ गावनि अन साननानै कुवालिटिखौ एसे नोंनि मानि डिजाइन जोब आरो बे नों होजोबनाय आरो नोंनि गावनि अनेग दं बि बेयो मोजां बिबदि ओ एट्राकटिभ जाबाय जेन'बा ओ माबा कास्ट'मारफ्रा। नुनानै जेनेबा नोंनि प्रडाकखौ। बा जों बारायलांनो हाबाय आरोना जुदि जोंनिया प्रडाक्आ मोजां माबायोबा।
औ एखेबो जाजोबबाय नङा आलदानि जेनेबा एखे आलदानि एखे जायोबा। एसे एसे इउनिक एसे बिदिनो मिनिमाल मानसि फोरा मोजां मोननाय लानो एसे इन्टारेस्ट मोननाय।
बे नों नामआथ' ब्रेथ' नों गोसोबायदि दोनजाबाय नों माखौ दोनो। दोननो हाबाय उनावहाय जुदि। उनाव माने बे दामानो देनजार जालांबाय आरो उनावहाय ओ कुवालि कुवालितिया मोजां जायो जाया बे उनाव लास्टावहाय माबाला आरो बेखौ केयार खालामब्ला माने नोंना ब्रैनानै डेभेलप जाखाबायबा मोनथिया जोबखाबायबा जायो आरो बिजनेसा दाथ' माखासे खायसे बिजनेसफोर बिदिनो आरो बिदिनो मोनोसै सिगां गोदोनि टाइमाव जेन'बा ओ नैबे पर्ट ओ माबा मा होनो पटखौथ' मिथिना हेयारफन बायदिसिना बै माबाफोर दंजोबो ना। औ दाथ' बिदि कुवालिटिया मिथिबाय सिगाङाव मोजांमोन दा जाला बिदि कुवालिटिया नै सय मास सात मासफोरजोंनो माबायो दा गाज्रि जायो।
उम दा आरो गोदोनि जेनेबा उम। सिगांनि प्रडाक्ट फोरखौ मोनफिननो नागिरला दाना।
उम सिगांनि जाला मानि मानो होनबा बिस्रा बिल खालामनानै लाखाबाय गावसिनि ब्रेन्डखौ।
उम।
ओ जेनफोर मानि ब्रेनाव ओ नामावसो थाबाय आरो बिसोरना नाम नोंसो दा बिसोरना ओंखायनो सिगाङावहाय जोङो। प्रडाकखौ मोजां खालामनानै लाग्रोनांगोन बायदिसिना नाम थाबाय नामनिफ्रायसो जों। फथ' लाबोनो हायो सिगां जोंना उनाव औ नामा जोंना फेमास जाबाय नालाय जाखाबाय नालाय दा नाम मोनथिबानो बे सेल जाबाय। थाबाय आरोै साप्लइआ बारायाय थाबाय। ओरै ओरै हरनांबाय इमपर्ट एक्सपर्ट जाबाय थाबाय बेनो आरो जोंना
कुवालिटिखौबो लासै लाै बिदिनो मेइेनटेन खालामनांगोन नङाब्ला नोङो रि रभिनिउआ जानाय नङा आरोखि बेनो कुवालिटिया मोजां नङाबा ट्रास्ट जाया।
बेफोर ला औ रेटिंसफोर एसे मोजां लाबोनांगोन रेटिंसफोरखौ।
उम कास्ट'मार फिडबेक मोजां मामा नांगोन। होमबासो सोलिबाय थायो उम आजिखालिथ'अनलाइन जाजोब्बाय अनलाइनाव रिभिउ नायनानै कास्ट'मार फिडबेक नायनाय बिदिजोंसो जायो बांसिनानो दस्रा मिरुआव प्रमसन खालामनाय मानाय बिदिखौ नायनानै बायो आजिखालि इनफ्लुयन्स नायनानै बिनोसै आरो
दा नोंथाङा बिजिनेस खुलिनो सानो नामा नोंनि?
मावनोथ' सानदों नायनोसै मा जायो टाइम सफैब्ला एसे प्लान खालामो दाथ' फरायनाय समसो जाहैबाय नालाय जोंथ' बिमा बिफानि बारगाबो थांनो हाथ'वा। गावबा गावनि इनकाम सर्स गैथ'वाबा एसे एनै बुथुमग्रोनांगोन जाहैबाय बिदिसो
उम इनकाम सर्स बानायनानै लाग्रोन नांगोन आरो फार्स्टआवहाय सालायनो थाखाय बिजिनेस स्टार्ट खालामनो थाखाय। ओ ग्रेजुवेसननि उनावहाय जोङो माबा नङा माबा मोनसे खालामनांगोन। बेनिफ्राय जोङो गावनिखौ स्टार्ट खालामनो हायो। मा सानदों थु थ्रि फर इयार्ससो औ। टु थ्रि फर इयार्सो जोङो खस्थ' खालामनांगोन आरो।
उम
सेटआप जाग्रोनो थाखाय
उम आजिखालिथ' आनइमप्लयमेन्टनि थाखाय जबा मोननो बिराद खस्थ' मानो होनबा नों दुइस'था सिटावनो पनसास हाजार मानसि एप्लाइ खालामोब्ला जेन'बा बिनि थाखाय माबायोबा होमबा माब्रै मोनथावथाव? ओरै बादि ओरैबादि आरो आरो बिनि सायाव बिनो सोरनाबा बै पस्टजों मावखानाय लिंक जेन'बा जाथि खुरमाफोर थाखाबा बै मानसिया मोनखाबाय आरो। आरो सोरहाबा फैसा होना हाब्बाय उम बेयाव नोंना एकदमबारे खस्थ' खालामनानै लाखथाबासो आरो नोङो फैसा थाबासो मोनलायबाय नङाब्लाथ गैला आरो नों पन्सास हाजाराव दुइस' जनल' मानसि मोननांगौआ खम दङ आरो
थ' मुस्किलखा एसे माबा गोब्राबखा आरो
उम गोदोनि जुगाव गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि पसआ जेन'बा मेट्रिक पास जाबा पिऊ पास जाबा जेनबा तेन पास जाबा बेफोरबायदिजों मोनोमोन एसे एनै जों आजिखालि पपुलेसननि थाखाय बिराद बांबाय आरो आर बयबो दाना इडुकेसनमोन थि नालाय फरायनाया बयबो जासै गामियाव जा सहरावनो जा गासिबो इडुकेसन मोनोना गोदोनि समाव खस्थ'मोन गायनान जानाय फुनान जानायल'मोन जायहा फराया बेहा फरायबाय बिस्रा मोनबाय साख्रि मावनानै जाग्राया मावनानै जाबाय बेजोंनो फैसा खामायबाय माहाजोन जाबाय बेनिफ्रायसो आरो
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंबाय दा अब्ला नोंथां जोंहा टाइमा जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ' जासि
टाइम आबो जाबाय औ दे।